हेलौ
औ हेलौ
नोंथां खोनाबाय
औ खोनादों
मा खालामदों नोंथां बिथां?
नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दायो।
अ सोर सोर जिरायनानै दं?
आं आइमोन दं खाथियावनो बाजैमोन
औ।
आं नोंथांनाव जानायनि बागै सोंनो नागिरदोंमोन।
अ सोंनो हागोन दे नोंथां।
ओ माने नोङो मा माखौ फसन्द जायो मा माखौ जानो मोजां मोनो बेफोरनि बागै आरोना। नोंथांनि बागै एसे डिटेल्स मिथिनो लुुबैदों आरो आङो।
सोंनो हागोन दे।
औ।
नोंथाङा माने सावनाय बुस्थुखौ माखौ जानो मोजां मोनो ना ना अमाखौ?
अ सावनाय बुस्थुखौथ' आङो बांसिन अमा बेदरखौ मोजां मोनो।
औ ओमफ्राय नाफोरखौलाय?
नाफोरखौ बिदिनो गोरि नास्राय बिदिखौ बांसिन मोजां मोनो आरोना।
औ।
बाथोन देनानै जानो
औ।
बिदिनो ओंख्रिफोरबाबो मोजां जायोना।
औ।
बेलेगखौबो जायो फिथिख्रि बिदिनो माबा मागुरफोर
औ।
मावा बालाबाथिया बिदिखौबो जायो होमबाबो बिदि साबसिन मोनो आरोना जानो।
औ।
नोंथाङालाय मा माखौथो जानो गोथाव मोनो नोंथाङा?
आंबो बे नास्राय गोरिखौ बाथोन जानो बिराद गोथाव मोनो फ्रायबाबो गोथाव बाथोनबाबो गोथाव आरोना।
औ ओंख्रिफोरबाबो ओ
ओ गोथावनो जायो। थालाय दख'नाफोरखौ माने मा डिजाइननि दख'नाखौ माने मोजांसिन मोनो जेरै बिबार ब्रेन्ड बसुमतारी दख'ना बारदै सिख्ला बेफोर मोनथामनि गेजेराव जेराव माबायदिखौ गाननो मोजांसिन मोनो आरो?
आङो बांसिन बिबार ब्रेनडखौ मोजांसिन मानो आरो
औ।
माने मोजां बेलेगआबो मोजां आरोना होमबाबो बिबार ब्रेनखौ साबसिन मोजां मोनो।
आथिखालावथ' गोबां गोदान - गोदान ओंखारबायना दाना गोदोसो नोंथांनावबो फंसे बाथ्रा सोंनो हागोन नामा। माने नोंथांनावबो मोनसे कुइसन सोंगौमोन आं।
औ सोंनो हागोन नोंथां
औ औ गोदो देन। माखासे दख'ना सि जोम गानबोयोमोनना। बेफोरनि। आगर आखाइफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां एसे एनैखौलाय बुंफोरनो हागोन
औ औ दे नोंथां खोन्थालाय। औ औ औ नोंथां र' नेटआनो स्ल'। हेलौ नोंथां। हेल'। आं खालामाखै। जानोसै दा।